हेलौ।
औ नोंथां।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
ओरैनो दं नोथां।
नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला नोंथाङा माबाफोर हाबा एबा माबाफोर खामानि मावनांगौ गैयाब्ला आंजों मोनसे टपिकनि सायाव एबा मोनसे आयदानि सायाव नोंथाङा सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथाङा माबाफोर हाबा मावनांगौ गैयाब्ला आंजों दसे सम मोनसे टपिक एबा आयदानि सायाव सावरायनो हायोब्ला नोंथांनिसिम आङो बे टपिक एबा आयदाखौ लानानैनो नों नोंथांनाव एसे सोंलु सोंनो सानदोंमोन दा बे आयदा एबा टपिकआनो जादों नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ आबदालै एबा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो गोख्रों ङै बोरै लाखिनो हायो एबा माबोरै नोंथांनि देहाखौ थाग्रायै लाखिनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै आंनो नोंथाङा सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ अब्ला दे नोंथां बुंनायसै।
औ दे बिदिब्लालाय। जोंथ' जोंनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जोंना गोबां बायदि बायदि खामानिफोर एबा बायदि बायदि मुवा बेसादफोर आरो मोजां मोजां साननायफोरखौ लानांगौ जायो।
औ
जोङो गिबियावनो गावनि देहाखौ फिदै लाखिनो थाखाय जोङो सामफ्रोमबोनि जिउआव एक्सारसाइस खालामनांगौ जायो। एबा जोङो खाथि खालानि ग्राउन्डफोराव एबा फिल्डफोराव खारनानैबो जोङो जोंनि जिउआव देहाखौ मोजाङै लाखिनो हायो एबा आबदालै लाखिनो हायो आरो
औ
गाज्रि मुवा बेसादफोर जानायनि जाउनावनो जोंनि देहाया एबा जोंनि देहाया एबा मोदोमफोरा फिदै थाया मानोना जोङो गाज्रि मुवा बेसादफोर जानानै जानायखौ गारनांगौ आरो जों बायदि गाज्रि मुवा बेसादफोर जानाङा मानोना बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा आरो जोंनि देहायाव गोबां गोहोम खोख्लैयो बेफोर बुस्थुफोरा बिब्दिनो गुबुन फारसेथिं जोङो जोंनि देहाखौ फिदै लाखिनो थाखाय गोबां रोखो खोमनि मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ दङ बेफोरखौ जों जानांगौ जेरै थालिर, आफेल, आंगुर, थाइजौ बायदिफोरा जोंनि देहानि थाख खाय मोजां आरो बेराद बुस्थु दंबावो बेफोरखौ जों जानांगौ जेरै ओंखामाबो ओंखामखौ जों सामफ्रामबो जायो बेनि दारैनो जों थांनानै थायो। ओंखामा जोबोद जोंनि देहानि थाखाय मोनसे। जोबोद गिदिर एबा गाहाम जों बेखौ सानफ्रामबो जानांगौ एबा जों ओंखाम जानायजोंनो जों जोंनि देहाया फिदै आरो थाग्रायै थानो हायो। बिब्दिनो आरो जों जोंनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय एसे एनै गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनांगौबो जायो आरो बांद्राय बेरायनायजोंबो जोंनि देहाया मोजां थाया मानो होनोब्ला हरखाबै मा मा जाब्रबथाय जायो जों बेखौथ' मिथिग्रोखाया नालाय। बेनिखायनो जोङो मोजाङै मोजां गावनि देहाखौ फिटफोरै लाखिनो थाखाय गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय आरो एक्सारसाइस खालामनाय जेरै खारनाय, बारनाय आरो दंबावो बेफोरखौ जोङो सानफ्रामबोनि जिउआव फुं एबा बेलासि माव जोङो खालामबाय थानांगौ बेफोरजोंनो जोंनि देहा फोरा फिदै थायो आरो जों बेफोरबायदि खारनाय बारनायफोरखौ रोङोब्ला एबा खारनो बारनो हायोब्ला जोङो गावनि जिउआव दावगालांनोबो हायो आरो जोंनि देहायनि थाखाय गाज्रि बेसादफोरानो जादों जों बायदि बायदि सोबग्रा जाग्राफोरखौ जों लोंनो नाङा एबा जानो नाङा बेफोरनि दारैनो जोंनि उम मोदोम एबा देहाफोरा फिदै थाया जों मोजां मोजां फिथाइ सामथाइफोर बायदिफोरखौ जानांगौ बेफोरनि दारै जोंनि मोदोम एबा देहाफोरा फिदैनो थायो आरो सानफ्रामबो ओंखाम बायदिफोरखौ र थानांनाङा मानोना बेजों जोंनि देहाफ्रा दुरबल जायो बेनिखायनो मोजां मोजां जानाय लोंनाय आरो मोजां मोजां खारनाय बारनायफोरखौ जों सोलोंनांगौ जाहाथे जोंनि देहाफ्रा मोजाङै थायो आरो जोङो गुबुनजों नांज्लायनाय बुलायनायफोरखौ साननो नाङा मानोना बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि देहायाव मोनसे नङा मोनसे खहा जानानै थायो आरो। जेरै जोंनि देहाखौ फिदै लाखिनो थाखाय दैमाफोराव सुइमिं फुलफोराव सानस्रिनाय बायदिफ्राबो जोंनि देहाखौ फिदै लाखियो आरो जों सानफ्रोमबोनि समाव दै दैखौ गोबां बिबाङाव लोंनांगौ बेजोंनो जोंनि देहा मोदोमफ्रा फिदै थायो दायो नोंथाङा आंनि बे जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय एबा थाग्रायै लाखिनो थाखाय ससे बुंनायनि सायाव माबायदि मोनदों
जोबोर मोजां जादों नोंथां।
अ बिब्दिब्ला दायो नोंथाङाबो आंनो जोंनि देहाखौ फिटै एबा थाग्रायै लाखिनो थाखाय मा मा हाबाफोर मावनांगौ एबा खामानिफोर मावनांगौ नोंथाङा आंनो सुंद'यै सावरायनो हागोन ना।
हागोन नोंथां।
दे बिब्दिब्लालाय नोंथाङा एसे सावरायनानै होदो।
जोंहा बेनोदि गावनि सोलेरखौ गावनि सोलेरफोरखौ थाग्रा एबा फिदै लाखिनाया जोबोर गोनांथार मानो होनोब्ला जोंनि बे देहाफोरा थाग्रा एबा फिदै थायोब्लासो जोङो माबाफोर हाबा माव हाबाफोरखौ गोरलैयै मावनो हायो
औ नोंथां।
बेनोदि जोंहा गावनि देहाखौ थाग्रा एबा फिदै लाखिनायनि गुबै राहा लामाफोरा जेरै जोंहा गेलेनायजोंबो देहाया थाग्रा एबा फिदै थायो बिनि अनगायैबो जानायजों थाग्रा एबा फिदै थानो हायो एबा बायदि बायदि मुवा बेसादफोर लोंनायजोंबो जोंहा जोंनि देहाखौ थाग्रा एबा फिदै लाखिनो हायो जेरै गेलेनाय बुङोब्ला एक्सारसाइस बुङोब्ला खारनाय बारनाय बायदि बायदि खामानिफोरखौ मावनानैबो जोंहा गावनि देहाखौ थाग्रा एबा फिदै लाखिनो हायो बिनि अनगायैबो जोंहा जोलुर जोनाय आखाइनि बल गेलेनाय क्रिकेट बायदि बायदि खेलफोरजोंबो जोंहा गाव गावनि मोदोमखौ एबा गाव गावनि देहा सोलेरफोरखौ थाग्रा एबा फिदै लाखिनो हायो बिनि अनगायैबो जोंहा दङ जानाय लोंनाय बायदि बायदि रोखोमनि जेरै जों आफेल जाबा भिटामिन मोनो आंगुर जाबा भिटामिन मोनो दालिम जाबा भिटामिन मोनो बेफोरबायदिबो गासैबो बायदि बायदि फिथाइखौ फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंहा जानानै गाव गावनि देहा एबा सोलेरखौ थाग्रायै फिदै लाखिनो हायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां दै लोंनायनि जाउनावबो जोंनि देहाया थाग्रा एबा फिदै थायो बिनि अनगायै फिथाइ सामथाइनि जुस जेरै आपेलनि जुस आंगुरनि जुस दालिमनि जुस बायदि बायदि आरो जोंहा खुसेर लाइफांनि बिदै सेबनानै लोंनो हायो जायनि जाउनाव जोंनि देहायाव बे खुसेरनि बिदैयाबो जोंखौ बोलो गोरा एबा भिटामिन होयो जायनि जाउनाव जोङो गाव गावनि देहा सोलेरखौ थाग्रा एबा फिदै लाखिनो हायो जोंहा बिनि अनगायैबो आरो बायदि बायदि खामानि दं जेरै जोंहा अबावबा मोनसे जायगानिफ्राय हा जावनानै बबावबा मोनसे जायगाम सिम लांनाय एबा बायदि बायदि रोखोमनि खुन्थाफोर बायदि बायदि रोखोमनि गिलिर गिलिर बुस्थु मुवा बेसादफोर थिखोनाय बेफोरनि अनगायैबो बायदि बायदि रोखोमनि खामानिफोर दं जोंहा बुंनानै फोजोबनो हाया जोंहा बेफोरबायदि खामानि मावनाय गेलेनाय बारनाय जानाय लोंनाय बायदि बायदि रोखोमनि हाबाफोर मावनायजों जों गाव गावनि देहाखौ सोलेरखौ थाग्रा एबा फिदै लाखिनो हायो दा नोंथाङा आंनि बे गाव गावनि देहा सोलेरखौ थाग्रा एबा फिदै लाखिनायनि फंनैसो बुंनाय सोदोबखौ माबायदि मोनदों
जोबोद मोजां जादों नोंथां!
अ अब्ला नोंथां नोंथाङाबो आंनि सिगाङां बुंबाय नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद रोजा साबायखर थाबाय। दा नोंथां। कलखौ एसिआवनो फोजोबनोसै नामा?
औ दे नोंथां।